औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनागासिनो दे।
दायो होमबा जों ओ बरफोरनि फोरबोनि सायाव सावरायनोसै।
औ नंगौ औ। जोहा गुबैयै बरफोरहा मा मा फोरबो दङ मा मा फोरबो फालिनाय जायो बिनि सायाव
औ
सावरायदिनि
औ अ
फोरबो होनोब्ला जाहा गुबैयै बैसागु फोरबोआनो गाहाय नङा होमबा? आरो बेनि अनगायैबो जाहा गुबैयै गुबु-गुबुन गुबुन फोरबो दङ जेरै मागो फोरबो खाथि-खाथिगासा फोर दोबो आमथि सुवा फोरबो आरो दंबावो मोन नामा? बेफोरनो आरो माने गाहाय ओंखाम गोरलै जानाय ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो, खेराइ फोरबो औ खेराइ फोरबो। बेनो आरो माने। बरफोरनि फोरबो। ओ बैसागु फोरबो बैसागु फोरबोनि बैसागुखौ बोरै बोरै फालिनाय जायो बरफ्रा गुबैयै बिनिफ्राय फंनैसो बुंहरग्रोनो हागो गोन नामा नोंथाङा गुदिनिफ्राय। बैसागो फोरबोनि सोमोन्दै अ।
औ आङो आं मिथिनायखौ ओ नोंथांनि सायाव फोरमायनोसै। आङो जेबादि जोंनि थिंजाय मोनबोदों। ओ जोंनिथिंजाय ओ बैसागुखौ फ्राय ओ सानब्रै सानबाहालागै फालिनाय जायो आरो ना ओ जोङो
जोंबो बेदिनो फालियो ओं
अ ओ जोङो गिबियाव ओ मोसौनि बैसागुखौ फालिनायखौ मोननो हायो ओ खोनानो मोनदों गोदोनि दिनाव ओ बुहुत गोबां दिन ओ सातदिन गाहाम फालिनाय खोनादोंमोन जेरै सैमा दाउफोरनि बैसागुबो फालिनाय मोनो होननाय खोनादोंमोन ना
खोनादोंमोन औ
ओ आंनो
दा जा मोसौ मोसौनि बैसागु बेखौ औ दा
ओं बेल' औ औ औ बे बैसागुखौ फालिनो थाखाय जोङो मोसौखौ ओ फख्रि बा ओ दैमा दैसायाव लांनानै थुखैनाय जायो थुखैनानै जोङो लाव फान्थाव जोगोनार ओ थाइखा बे-बेफोरखौ ओ माला सुनानै गानहोनाय जायो आरोना ओमफाय ओमफाय ज
फोथाबो थुनो मोननाय जायो आरो बे देलायहोनाय गाब गाहोनाय जायो आरो ओइ हां-हांगार थावगो थां आरो लगायनानै औवानि हासुं खाथाबनानै माने मोसौनि मोदोमाव थुनानै देलायहोनाय जायो आरो ना
उम नोंगौ नोंगौ जाहाथे ओ जाहाथे ओ हाग्रायाव आदार जाहैबा मोसा लख्राया बे मोसौ गिनानै खारथों जेबो खालामनो हायैनि थाखाय औ
औ ओमफाय लोगोसे बै मा होनो ओ लोखोना बिलाइ मा ओ मा मा बिलाइ होनोथाय मिथिलायलाङा आङो मोजाङै बिकुलिटि ओ बेजों बुज्रावना होनाय जायो बेमार आजारनिफ्राय मोसौआ उदां जाथों होननानै
ओमफ्राय बिदिनो मा होनो सबाइ गोरान
सबाइ गोरान ओ सारोना सारोबो जाहोयो आरोना
थारजों थुखैनानै बा दैमा दैसायाव थुखैनानै ओ बिनि उनाव फागा गोदान बा दिरुं गोदान होनानै खाहैनो होलांनाय जायो आरो माने ओमफ्राय बे
औ औ औ औ लाव जा फान्थाव जा ना बोस
औ लाव जा फान्थाव जा औ बोसोरे बोसोरे एर हानजा हानजा होननानै बे मेथाइखौ खननानै मोसौ खौ दिगुलिथिनि बिलाइजों बुज्रावनानै होलांनाय जायो आरो माने बे मेथाइयाव जोहा अनेक माबा हाबनाय दङना मेहेर गोनां बोसोर बोसोर गेर एर हानजा हानजा नोंसोर जागोन फालोनि बेरहेरा माने फालोनि
माबा दंबावो खोमा बिमा गायदे बायदि दा जा फिफा मा होनोमोनलाय फालुआन ना मा होनोमोनलाय
फिफा बलद बायदि जा बेबायदि आरो उम
जाङानो आरो जोंना ओ फुङावहाय ओ मोसौ थुखैखांनानै बेलासियाव जोंना गोखा गोखैखौ जानाय जायो आरो एगस' एगथा मै दं बेयाव ओ ओ जोंना ओइदिनखालि जायो आरो ओ बेयाव गोबां हाग्रायाव मोननाय मैगंफोरखौ बुथुमनानै जानाय जायो जाहा थे ओ बेमार आजार दा जाथों थों बिनि नि थाखाय गोखा गोखै गासै आं माखासे मैगंफोरखौ बुंनि आं मिथिनायखौ जेरै लाफा ला लाफा सायखम फुंखा ओ ओमफ्राय बिदिनो सिंग्रि मैखि ओमफ्राय थाराय दिगलथ बिदि नामबाबो दंलाबायोमोनलै बहुद बेफोरो खानसिंसा मानिमुनि
औ बर'फोरनि ना बिदिनो मिथिंगायाव मोननाय आरो मैगं थाइगं माने मानलाग्रा बे आरो
संनानै जानाय जायो आरो ओ खाजाजों जानाय जायो ओ सोरबा सोरबा मिरामिसबो जायो ओमफ्राय सोरबा सोरबा बेदरजोंबो जानाय जायो।
मानि थाखाय जानाय जायो बेखौ मिथियो नामा नोंथाङा
आं मिथिनायावथ' ओ बे मार आजारनि थाय उदां जानो थाखायनो जानाय जायो होननाय खोनादोंमोन आं। नोंथाङा मिथिगौ नामा एसे गुवारै?
आंबो बांद्राय मि थिया बेनि खायनो सोंनाय जादोंमोन आरो जानांगौ बिदिनो बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोनो उम उम उम खिफि बेनदों मानि मुनि मानि मुनिबो खांनाय जायोखोमा ना
ओं मानि मुनि
उम
गोथावानो जायो बहुद
बे मोसौ बैसागुनि नेक्स बैसागु खौ जोहा माने मानसि बैसागु मानसि बैसागु बुंनाय जायो नङा होनबा ना ओ बे मानसि बैसा बैसागुआव जाहा गिबियावनो फुङाव दुगै खां लोबस्रां बिदिनो धोरोम फुजिग्राफ्रा जेरै माबाखौ फुजिनानै धोरोम माबाखौ गाबज्रिनानै भगबानखौ गाबज्रिनानै बिदिनो नखरनि गारजेन बा बिमा बिफाखौ दुगैस्रां लोबस्रां। खुलुमनानै उन्दैफोरनो अननाय होनानै जाहा मान बावनाय जायो नङा होमबाना?
औ गेदेरखौ मानलानाय उन्दैखौ अननाय।
औ बोसोर गोदाननि बिदिनो नखरनि बाय बि बाहागिफोर साफ्रोमखौबो खुलुमनानै माबानाय जायो आरो सनमान खालामनाय जायो। आरो बेनि उनाव नखर नखर बा गामि गामि थांनानै जों मागिनाय दामनाय देनाय लानानै मागिनाय जानाय यो आरोना।
उम
रनि आंगो दामग्रा दंना जों आ खाम सिफुं। सेरजा जथा खौ दामनानै मागिनाय जायो आरो माने।
बेयावबोथ बहुत मोजां मोजां मेथाइ खननानै मोसायो।
उम
खुगा मेथाइ आबै आबौनि
खुगा मेथाइ खननानै मोसानाय जायो औ ओमफ्राय गोदोनि खुगा मेथाइ फ्रा गोमा लांनो हमबाय।
औ गोमालांनो हमबोबाय।
उम फ्राय मा गोदान मुगा जाबोबाय नालाय। दानिया एखेबारे मर्दान सलफोरल जों मोसा खानाय एबा दामनाय देनायखौ नुनो मोननाय जासै आरो।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां ओ
जोंनि दामनाय देनायखौ नागारनानै आंगो दामनाय देनायखौ नागारनानै गुबुन इलेक्ट्रिक बा ब क्स बायदिसिना लानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनसै आरो गामि गामि। बा जाय
उम उम
जायगा जायगा बे जोंनि दोरोङारि दामनाय देनायफोरखौ लानानै मोसायो आरो जायगा जायगा आरो
औ औ नंगौ नोंथां होमबा जो औ होनोमबा जोङो बै ओ कारतिक फोरबोनि सायाव एसे था फोरमायनो हायो नामा मा समाव फालियो बिदिनो बोरै फालिनाय जायो बेखौ?
कति फोरबोनि सायाव
उम
बिदिनो माइ दुब्लियाव माबा बेलासि समाव माबा खालामनाय जायोमोन नामा?
आलारि बाथि लगानाय जायो।
थिबााबेरै औवानि खुन्थिया गायनानै थाइगिर फिथाइनि माबाखौ खालामनानै
औ जे औ जेवारि बाथि बायदि खालामनानै
औ
सथिबाद अर बा माबाफोजोंनाय जायो
औ नंगौ नोंथां सोरबा सोरबा मुदुमफुलखौबो होनाय नुयो मुदुमफुलखौ हाखावनायबो होनाय नुयो आरो।
औ नुयो गुबुन गुबुन रोखोमनि माबायो आरो। सावो ओरै थाइगिर फिथाइ मोनस्लाबियाव बिदिनो जेवारि बा आलारि बाथिखौ सावो आरो।
मानो सावो नोंथाङा एसे मिथिगोन नामा?
आं बेखौ बेखौ मिथिनाया बारा मिथिया नोंथाङानो मिथियोबा?
आंबो बारा मिथिया आंबो एसेल मिथि आं एसेखौनो बुंसि
दे
जेब्ला जोंथ ओ जेब्ला माइ माइ बिदां ओंखारहांनाय समावसो जायोना कार्तिक फोरबोआ।
औ औ।
दैलाङाव गायनानै जेब्ला कार्तिक फोरबो जायो अब्ला माइआ माने एसे सोमखोर सोमखोर बिदां माने ओंखारो आरो ओ बे समावनो माने ओं। औ एम्फौफ्रा माने गोबां फैयोना।
औ नंगौ ओ।
माने आ साइनटिफिक बिदि आरो ना जाहाथे बे बारिनि एम्फौआ ओ बे ओ बाथियाव जेवारियाव बारसोमनानै थैयो जाह जे माइ आबादा मोजां जायो आरो बे आरो बेबो मोनसे जे ओ इसोरखौ गाबज्रिनानै जाहाथे माइ आबादा मोजां जायो बिनि थाखायबो ओ माने जाहाथे इसोर आनान गसाया मोजां खालामो बिदि फो फोथायनानैबो ओ लगायनाय जायो आरो गिबियावनो गिबियावनो जों गलियावबो लगायनाय जायो। ओ आरो गलिनि सिगां ओ हे आइजोफ्रा ओ बाख्रि बा ओ मायनाव दोनग्रा माइरं दोनग्रा बेयो लहाय गोरनाय जायो। बिनिफ्रायसो ओरै दुब्लि बारियाव लांनाय जायो आरो। दुब्लि बारि माइ गेजेर गेजे जेर लगायना दोननाय जायो आरो आं एखौल' मिथिगौ औ औ औ माने फोथायनायनि सायाव सोनारो। माखासे ओ फोथायनायावबो इसोरखौ गाबज्रिनानै खुलुमबाय। आरो जोंनि साइन्टिफिक नोजोरैबो ओरै एम्फौआ बारसोमनानै थैबाय माइआबो मोजां जाबाय।
औ नंगौ बेबायदिनो जानांगौ माने आंनि साननायावबो आरो आं माने गोथौआव बारा मिथियामोन नालाय। नोंथांनिफ्राय मिनथिबाय नोंथांसिम साबायखर थाबाय।
थांनिसिमबो
बिदिब्ला बे खिनियाव लाखिथनोसै नामा नोंथां?
ओ जागोन दे।